खोनादोंना औ औ आं खोनाबाय औ दिनै जों होनबालाय आबहावानिस सोमोन्दै एसे सावरायनो न' औ खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
नोंथाङाबो सावरायनो हागोन आबहावा होनोबा उम दंफां लाइफ फां दाउसेेन दाउला जिब जुनार मानसि गासैबो बुङोबा आब हावा होनना बुंनो हायो। जेरै दंफां लाइफां गैयाबा जोङो थांना थानाय जा अक्सिजेन गेस लानायफोरावहाय जोङो उसुबिदा जायो दंफां लाइफ फोरा जोंनि थाखै अक्सिजेन गेस लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब खालामो। बिनि थाख नो जोङो बेबायदिनो आबहावा होनोबा बेबायद बिदिनो दंफां लाइफां बिफांनिफ्राय बेबायदिनो दाउसेेन दाउ ग्ला--, जिब जादनाट गास गासैखौबो जोङो अननो नां गोन जोंगो मानसि रा नाथाय उदैनि आदारनि थाखाय खाय बेबायदिनो- अननो रोङा बेबायदिनो दाउसेनफोरखौबो गावनानै जानानै बेबायदिनो गावनि खुगानि ल लुबैनायनि थाखाय। बेबायदिनो जायो आदार खालामो जोङो नाथाय जोङो अननो न नांगोन। आरो माखासे जों मानसिफोराबो बेबायदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय। बेबायदिनो आबाद फोर मावनो थाखाय बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांखौ दाननाय जायो। जायो बेबायदियैनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनाय मानाय जानानै जोङो लानदां खा खालामना दोननाय जायो नाथाय जोंनि थाखाय दंफां लाइफां गायनाय गोनां
औ उम औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो औ थिगानो जादों नंगौ ।ओ रो आं बुंनो सानदों जोङो ओ बिफां लाइफां आबहावानि सोमोन्दै बे आबहावानि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफां बेबाय जों दं फां ओ दंफांखौ जोङो दंफांनि सायहायावबो जोङो जिरायनो हायो जोंनो दंफाङा सायख्लुम होयो । आरो जोंनो लागै दंफाङा जोंनो बेबायदि ओ जि अराव संनानै जानो थाखाय बन बेबायदि बन बाहायनो थाखाय दंफाङा जोंनो जों मानसि लागै जोंनो रैखा खा होयो बेबायदि अराव संनानै जानायनि थाखाय आरो बेबायनो मानसिनो जिरायनो थाखायबो जोंनो सायहा होयो सख्लुम बेबाय मोजां दंफाङा जों आरो जोंनि मानसिफोरा बेबायदि थाखा फैसा थाखा फैसानि थाखाय रांनि थाखाय बिदि खम जानायाव बेबायदि दंफांखौ फोजोबो आरो बिदिनो ओ दानफायनो गोनां जायो। नाथाय फारसे थिं जोङो साननानै नायबाथ' बिदि' बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बेबायदि दानस्रांजोबोबा जोंनि आबहावा गुबुंले जागोन। आरो बेबायदिनो जोंनि अक्सिजेन हां लानायाव जोंनो थाखाय गोबां बेबायदि अक्सिजेन लानायाव बेबायदि खम जालांगोन। जों मानसिनो अक्सि जेन होनायाव आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां खौ जोङो मोनो बेबायदिनो आरो बिफाङाबो जोंनो थाख खाय जानो बो बे बायदि आदार होयो बेबायदि खावरं दंफां बेबायदि खावरं दंफाङाबो जेंनि थाखाय ओ बेबायदि ओ खावरं बि बारा जोंनो जानो मैगंजानो थाखाय बेबायदि ओ बेबायदि बिफांनिफ्राय जोङो मोनो खाव खावब्रुम बिलाइनिफ्राय आरो बेबायदिनो रोखोम रोखोम बिफां दङ बेल बिफां बेल बिफांआबो जोंनो फिथाइ होयो बेबायदि आरो आरो जों मोनबावो ओ खालस जामबु बिफां बेबायदि गोसोम जामबुनि बिफां बेबायदिखौ जों मोनो आरो बेयावबो थाखाय गोसोम जामबुखौबो जों जानो मोनो आरो बिदिनो देहानि थाखाय मोजां गोगोम लाखिनो थाखाय जों जोंनो होयो आरो बे लिथुखु दंफां दि लिथुखु दंफाङाबो जोंनो थाखाय मानसिनो जानो थाखाय होयो आरो बिनि उनाव लिसु बिफां लि बिफाङाबो जोंनो थाखाय ओमफ्राय जानो थाखाय होयो आरो बेबायदिनो गोबां बिफांफोर दङ निमिस्रां बिफां बेफोरबो निमस्रां बिलाइफोराबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोङो जि बोरमा मा मोसौ लायोबा बेबायदि निमिसदां बिफांखौबो जों हाख्लायनानै बेबायदि जाहोनाय जायो बोरमानोबो आरो गोबां बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि बिफां दोङो मोदै बिफां बेबायदि मोदै बिफाङाबो जोंनि थाखाय मोननै रोखोमनि मैगं जानो थाखाय मोदै बिफाङा जोंनो होयो बेबायदि मोदै बिलाइखौबो जों जानो हायो आरो बिनि उनाव मोदै फिथाइ मोदै फिथाइखौबो जोङो बेबायदि बे मोन जायो बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बिफां दोङो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो गनो जोङो बिनि ओंखायनो मानसिफोरा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनो नांगौ बेबायदिनो गावनि आदार बेबायदिनो उदै खौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेबायदिनो दानस्रां बाय मानसिफोरा जोङो दंफां लाइफां बिफांफोरखौ गायनांगौ बायदि गायफिना खै आरो बेबायदिनो दाउसेन दाउलाफोरखौबो जोङो गावनि खुगानि थाखै उदैखौ सुफुंनो थाखै बेबायदिनो दाउसेनफोरखौ गावदों गाव स्रांजोबदों बिनि थाखायनो जोङो दायो जोंनि आबहावाखौ नुनो मोनदों गुबुंले बेबायदिनो देहाफोरनि था बेबो जोङो बेबायदिनो दंफां लाइफांखौ नांगौ आरो देहाफोराबो बिनि थाखैनो जोङो दायो नुनो मोनदों बेबायदिनो गरम फोरा बारा आरो सान्दुंफोरा बेबाय दिनो गाहायाव हायख्लायबाय गरम फोरा बारा जा बाय बे बायदिनो दं फां लाइफां गैयिनि थाखै बिनिखायनो जोङो मानसि जानानै दंफां लाइफांखौबो अननो नांगोन। आरो जोङो बेबाय दिनो गावनि उदैनिखौल' नायालाबानो दंफां लाइफांखौबो गायनो नांगोन। आरो जोङो बेबाय दिनो मानसि जानानै जोङो बेबायदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखैल' बिदिनो गुबुन गुबुन आबादफोर जोङो दायो जेरै बेबायदिनो दाथ' दानि बाय दिबा जोङो थुरमुस गायो। बेबायदिनो दा दैलाङै बा माइ गायो। आरो आलु खिथि बेबायदिनो जोङो गायो जिखुनु जा गावनि बे रां खामायनायनि थाखाय ल' जों मानसिफोरा बेबाय दिनो दायो सानो।
उम औ।
बिनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनो नांगोन, अननो नांगोन बेबायदिनो जोङो नंगौ दं फाङाबो जोंनि थाखाय आदारबो होयो। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै लुथुखु दुंफां, लिसु दं फां बेबायदिनो जोङो दा बोथोर लानानै बोथोर मोन जायो फि थाइ सामथाइखौबो देहानि थाखाय जानो नांगोन आरो दायो खान्थालनि बो खान्थालफोरखौबो जोङो जानो नांगोन। बेफोरबो जोंनि मोनसे भिटामिन था
आनो औ बे खान्थाल दं ओ बि-बिफाङाबो जोंनो थाखाय फिथाइ होयो फिथाइखौ जोङो जायो आरो बिनि उनाव खान्थालनि फिथाइनि बेबायदि जाखांनायनि उनाव आरो बिदि बेगर, बेगर जोङो मैगं संनानै मोनजायो बेबायदिनो मैगंखौबो जोङो बाथेनबो जानो हायो आरो बेबायदि मैगं दालिजोंबो संनानै जों जानो हायो आरो बेबायदि मोदै बिलाइजोंबो जोङो खान्थालनि बेगरखो खारै जानो हायो। रो बिदिनो गोबां दोङो थाइजु थाइजौ फिथाइ जोङो थाइजौ फि थाइखौबो जोङो बेबायदि दैज्लां बोथोराव दा मोन जायो आरो बिनि उनाव थाइजौ फिथाइखौबो जोङो ओंखामजोंबो बेबायदि लो- जाफानो हायो बेबायदि दंफाङा जोंनो था हायगोब बां बेबायदि अनसायनाय जों मानसिनि थाखाय गोबां अनसायनाय होदों। माखासेनि थाखाय साय ख्लुम होयो आरो माखासेया जोंनो जानोबो फिथाइ सामथाइ आरो बिदिनो मैगं थाइगंबो होयो।
नंगौ औ, बिनि था खैनो जोङो अननो नांगोन। औ बेबायदिनो जोङो गोबां बेबायदिनो मिसिनफोर बा बाहायनायनि थाखोय आरो। बेबायदिनो बै अन्थाइ फुख्रेमग्रा माग्रा मेचिनफोर। बनायनायनि थाखाय गोबां मेसिन ओंखारनायनि थाखाय दायो जोंनि आबहावाफोरखौ गुबुंले नुनो मोनो। बिनिरो- बिनि थाखायनो जोङो आबहावा होनोबा बिनि था बेनो जोङो दंफां लाइफां दाउसेनफोरखौ अननो नां नांगोन जोङो जानला मोनला बेबायदिनो दाउ दावलाफोरखौ गावनो गावनायखौ होबथानो नांगोन आरो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनो नांगोन बेबायदिनो गासैबो बेबायदिनो बिथिङाव जोङो गायनानै
औ उम आरो नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जादों आरो जि बुकुल दं फां बुकुल दंफांनिफ्रायबो जों गोबां सायहा मोनो बे बिफाङा बुकुल दंफांङा गोबां जामफ्रा आरो बिलाइ जाब्रा रोजा होयो जोंनो बेनि था जों बां गुसु सायहा मोनो। आरो बिनि उनाव जोङो औ आगर बिफां आगर बिफाङावबो जोंङो बेबायदिनो आथा ओंखारहोनो हायो बेबायदि आथा ओंखार होनानै जोङो बेबायदि बिफांखौ ओ फाननाय जायो जोंनि थाखाय मानसिनि थाखाय रांबो होयो बि फाङा जोंनो लागै आरो जि दाउसिन दाउला बे दाउसिन दाउलाखो ओ जों मानसिया गोबां बेबायदि सिथारना जायो नोंगौ नाथाय जोंनि थाखाय गोबां खहा खहा खामना होनाय जा
औ बिनि थाखायनो जोङो अननो नांगोन औ।
जोङो ओ बेबायदि दि हाजोफ्रावबो गोबां बिफां नुयो नुनो मोनो उम नोंगौ नोंथांनि बुं बुंनायाबो थिगानो ।
होबालाय दि नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ जोङो आबहावानि सोमोन्दो सावरायनायखौ बेबायदिनो नोंथांनि फ्रायबो आङो गुवारैनो मिथिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय सोलोंनो मोनबाय बेनिखाय बेयो फोरबायदि मिथिनो मोननायखाय सोलोंनो रो मोननायखाय नोंथांखौबो हामबाय होनो बिदिबा जोङो दिनैनि आ भावानि सो सोमोन्दो सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ' दोन्थ'नोसै नोंथां औ।